हेल' नों
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बिदिब्ला नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो थाखाय सम होनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
ओ बिदिब्ला आं नोंथांजों सावरायनो नागिर जों ओ जोंनि गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनि नों थांजों गोदो माबायदि सोलोंथाइ लायो? मा होनदो? सुबुंफोरा आरो दानि सोलों दानि जुगाव सोलोंथाइया माबायदि नोंथाङा एसे बेखेवना होनो हागोनना नोंथां आंनो।
औ औ हागोन नोंथां हागोन। औ। ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ओ जोङो जोंनि ओ जिउ राहायानो। जिउ राहाखौनो होननानै ओ मिथिनाय जायो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि ओ जिउआ माने खाना होननानै बुंनाय जायो आरो। गोदोनि ओ सोलोंथाइ गोदोनि सोलोंथाइ लानायफ्राव गोबां ओ जेंनानि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइखौ लाबोनो गोनां जायोमोन। जाय ओ सोलोंथाइफ्रा जादों गोदोनि समफ्रावहाय ओ जोंनि खाथि खाला फरायसालि कलेज बायदिफोरनि सुबिदाया जोबोद खममोन जाय सोलोंथाइफोरखौ लानो थाखाय जोङो ओ गोबां गोजान गोजान हान्थिनानैसो गोबां गोजान थांनायनि ओ गेजेरजोंसो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायोमोन आरो बेनि सायाव ओ जोंनि ओ गोदोनि ओ सम फ्रावहाय जोङो साइकेल गारि जेबो बेफोरबायदिनि बेबस्था गैयामोन ओ जोङो थाबायनानै जोङो बेसेबांबा गोजान गोजान ओ जोङो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय ओ थांनांगौ जायोमोन आरो जोंनि बे ओ सोलोंथाइयाव ओ लानो फोरों फोरोंग्रा फोरोंगिरिफ्राबो गोबां गोबां थाखोनि ओ गोबां जौगाहानो हानाय स्टादि गोनां ओ फोरोंगिरि नङामोन आरो बे ओ जोंनो नांगौ बायदि ओ गियानखौ जोंनो होनो हायामोन फोरोंगिरियाबो आरो लोगोसे जोंनि बिमा बिफाफ्राबो जोंखौ ओ एसेबांबो ओ फोरोंनो एबा बुजि बुजायनो हायामोन ओ जायनि जाहोनाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा ओ जाम्बा जाम्बिमोन बेनि थाखायनो बेफोरखौ एसेबांबो ओ फोरोंनो एबा फोरोंनो एबा ओ ओ बेफोरखौ ओ गेना गोरोन्थिफोरखौ बुजायनो हायामोन गोदोनि सोलोंथाइफ्रा जादों ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइफोरखौ ओ फरायबोनाय जादों जायनि जाहोनाव दानि ओ दानि जुगनि बायद दि जोङो ओ खारेननि बिल कारेन्टनि लाइट ओ आरो गोबां रोखोमनि लाइट बायदि बायदि लाइट बेफोरबायदिखौ जोङो गोदोनि ओ मुगायावहाय जोङो मोननो थाङामोन ओ जायनि जाहोनाव जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो फरायनानै फैदोंमोन ओ जेरै ओ जोङो गोदोनि मुगायावहाय जोङो बाथि आरो लेम्प बायदि बायदिजों सो जोङो फरायनानै फैदोंमोन बाथिखौ जोङो केरासिन आरो ओ केरासिनखौ जोङो बाथियाव सोयोमोन आरो बेवहाय फाथोनि उम फाथोनि ओ बेेजेखौ सोनानै जोङो अर लगायनानै होयोमोन। आ बेफोरबायदिजों जोङो ओ सोलोंथायखौ ओ लाबोदोंमोन आरो गोदोनि ओ मुगाफोरावहाय गोबां ओ बिजाबनि बेलायावबो जोंखौ गोबां फ्रब्लेम एबा जेंनाखौ जोङो ओ नुबोदोंमोन ओ जायनि जाहोनाव ओ बिजाबनि ओ बिजाबनि दारिमिनफ्रा ओ गोदोनि समफ्रावहाय ओ गैयामोन एबा ओ बिजाबनि दारिमिनफोरखौ गायसनथवाखैमोन। बेफोरो ओ जोंनि जाहोनाव गोबां जेंना लाबोदों मानोना जोङो ओ खिथाब ओ लेखा बिजाब बायदिफोरखौ जोङो नांगौखिनि बायदियै मोननो हायामोन आरो ओ जेरै मोननो हायामोन आरो बेफोरखौ जोङो खलम बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोननो हायामोन आरो जोंनि बेफोरबायदि ओ गोदोनि समावहाय जोङो ओ खलम बायदि बायदि खारपेेनसिल लबट बायदिखौ जोङो मोननो हायामोन। गोदोनि समावहाय जोङो ओ दाउगां दाउगांजोंसो ओ दाउगाङावसो खालिखौ सोनानै ओ जोङो दाउगांजोंसो लिरोमो आरो गोदोनि सम फ्रावहाय जोङो ओ हिनजाव माहारिफोरखौ हिनजाव माहारिफोरखौ गोबां गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइखौ जोङो लानो होआमोन। ओ गोदो गोदायनि बिमा जाम्बा बिमा बिफाफ्रा बेयो मोनसे ओ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिनाय गाज्रि हुदा आरो दायो बेफोरबायदिया एसे ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। गोजौ थाखोसिम ओ फरायलांनो थाखाय जोङो गोबां ओ गोजान गोजान जायगासिम हान्थिलांनो गोनां जायोमोन जायनि जाहोनाव ओ गोदोनि ओ बोराय बुरि आइ आफा मोननियावहाय गोबां बिबांनि रांबो थायामोन। ओ बेनि थाखाय जोङो गोजौ थाखोसिम ओ फरायलांनो हानाया गोब्राबमोन। बेफोरनि थाखायनो ओ जोङो खम खम फरायनानैब्लाबो ओ गोबां ओ गियान लानो थाखाय नाजायोमोन। नाथाय आ बेफोरखौ जोङो हासवामोन आरो ओ गोदोनि आरो गोदोनि ओ फरायनायफ्रा गोबां ओ मोजांमोन आरो गोबां खस्थनि गेजेरजोंसो फरायनायनि थाखाय गोबां ओ गोरों गोराबो जायोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा ना दाय-दानि मुगा फोरावहाय गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय। ओ जेरै ओ सोलायनायफोरा जाबाय ओ जोङो ओ दानि मुगाफोरावहाय गोबां ओ इन्दास्त्रि दारिमिन बायदि बाय बिजाब बाख्रि मोननो हायो जेरै आरो इन्टारटेननि गेजेरावबो जोङो गोबां ओ बायदि बायदि रोखोमनि बिजाब फरायनो हायो। नांगौखिनिखौ जोङो ओ इन्थारनेट बायदि बायदिफ्रावहाय ओ फोरोंगिरिफोर फोरोंनायखौ जोङो ओ नांगौ बायदि गियान आरजिनानै लानो नो हायो ओ जायनि जाहोनाव जोङो ओ गोबां ओ गियान गोनां आरो ओ गुबुन गुबुन ओ थासारिफ्रावहाय ओ गुबुन गुबुन हादोरफ्राव माबायदि माबायदि सलिदों बेफोरखौ जोङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ गोबां फरायाला-फरायाब्लाबो ओ नायनायनि गेजेरजोंनो ओ मिथिनो हायो, मिथिनो हायो आरो दानि मुगाफोरावहाय गोबां ओ गिदिर गिदिर ओ सोलोंथाइ लानानै गोबां गिदिर गिदिर उखिल उखिल कालेक्टर ओ पुलिस आर्मि बायदिफोर ओ जाहैनो ओ हानायखौ जोङो रोखायै नुनो मोनबोगासिनो दङ। ओ गोबां ओ सोलायनायखौ गोदोनिफ्राय दानिसिमावहाय गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों सोलोंथाइनि बेलायावहाय। ओ नोंथाङाबो दानि आरो गोदोनि सोलोंथाइनि बेलायावहाय माबादि सोलोंथाइ एबा ओ सोलोंथाइनि बेलायाव माबादि ओ सोलायनाय खौ नुनो मोनबोदों नोंथाङाबो नोंस-नोंथांनि ओ सोरगिदिं थानाय एरियानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनानै हो दो नोंथाङाबो
औ जागोन नोंथां ओ सोलोंथाइ नि बेलायाव जों दा सावरायदों दा सोलोंथाइयाथ' गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलों थाइ एसे आलदा जों बेखौ मिथि खायो। दा गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोदो जेरै नोंथाङानो बुंदोंमोन जे माने फरायनाय समाव एसे दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फरायनो गोनां ओ माखासे फरायसालि बेफोरखौ खममोन बा खमबाबो बिराद माने गोजान गोजानसो जायोमोन गोजान गोजानावसो जायोमोन। बेनिथाखायनो माखासे फरायनाय बा हान्थिलांनाय बा हान्था मेला नि बेलायाव एसे जेंना नुजाथियोमोन गोदोनि समाव जे गोनांथि जायोमोन गोदोनि समाव गारि मथर साइकेल आरि बायदि जेबो गैयामोन दा बेफोरनि सायाव एसे माने खैफोद नुजाथियोमोन। दानि जुगाव जों बुंनो थाङो ब्ला सब ओ आरो बिगियानारि ओ बे जौ जुगायाव दा फरायसालि फरायसालिमा गोजौ फरायसालि बेफोरो जोंनि नै दा जेनेरेसनाव गोबांथार जोंहा ओ बारायबाय जेरै गामि खाथि बा गंफ्रोम गामियावनो जों दा नुसै गंफा गंफा गुदि फरायसालि आरो गामि खाथि खाथियावनो दा नुसै जों गोजौ फरायसालि बा गेजेर फरायसालि बायदि बायदि ओह कलेज बायदियारि जोंनि दा बे माबायावहाय जेनेरेसनाव एसे ओ जौगाबाय दा बेयाव जोंहा गोबां मोजां सोलोंथाइ लानानै ओ गोदोनि सोलोंथाइनिख्रुइ साब सिन जों एसे ओह दावगाबोबाय। थेवब्लाबो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइजों दानि फरायसा फोरजों जों ओह रुजुनानै नायोब्ला गोदोनि जे जोंनिनो बिमा बिफाफोर बिसोरजों जों खाथियाव माने थानो समाया बेफोरबायदि दा गोदोनि सोलोंथाइ लानाया जाबाय गोबां ओ माखासे गावनि खस्थ' बायदि आरिजों लानाय सोलोंथाइ गाव जुजिनानै गोसो मोदोम जिउ होसारनानै लानाय सोलोंथाइ नाथाय दानि फरायसाफोरा जोंनि समावहाय होम जेरै इन्टारनेट फैनायनि जुरै माखासे ओ सोलोंथाइफोरखौ जों बांसिन इन्टारनेटनि सायाव सोनारनानै लानाय जायो गाव खस्थ' खालामनानै बेफोरखौ ओह फरायनाय बायदि आरियाव एसे दुरबल जालांबाय इन्टारनेटनि जुरै। बांसिन माबा मोनसे हम एसाइनमेन्ट बायदि स्कुल कलेजनिफ्राय बेफोरबायदि हरोबोबा सुबुंङ दानि फरायसाफोरा बांसिन इन्टारनेटनि जुरै सोनारनानै बेफोरखौ खालामनानै लायो। बा क्लियार खालामनानै लायो नाथाय बे नङादि जों बांसिन बेफोरबायदि सोंनायनि फिननायफोरखौ इन्टारनेटनि जुरै नागिरोबा जोंहा माखासे गोबां ओ लस जायो मानोना गाव खस्थ' खालामनानै जि नागिरो जा एसे मोनो बियो जथेस्थ' गावनि रोंगौथि बेखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा जि खस्थ' खालामनानै सोलिबोयो दा बेयावहाय गोबां जों फाराग नुनो मोनो। गोदोनि सुबुंफोरा जि थाखोसिम फरायनाय, गोदोनि सुबुङा सासे जि थाखोसिम फरायनाय सुबुंबाबो गोबांथार रोंगौथि गोनां जायो। नाथाय दानि जि थाखोसिम फरायनाय फरायसाफ्रा जेबो रोङै बेफोरबायदि लाइनाव नुयो नाथाय गोदोनिया साबसिनमोन बेखौ जों बुंनांगोन नाथाय दानि फरायसाफोरा इसेबां माने ओ गोसो होला फरायनायाव अबहेला जालांबाय। दा खोथायाथ' बुंबा लावलांबाय थायो गोबां दं फरायनायनि बेलायाव बुंनो आरो दंबावो नाथाय जोंहा समा जाबाय नोंथां बेनिखायनो नोंथांखौ दसे सम सावरायनो मोननानै
औ औ औ नोंथां गोजोननाय मोनबाय नोंथांदोंबो।
दे होनबा नोंथां।
औ औ